हेल'
औ औ नोंथां
नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों नोंथां नोंथाङाबो खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ औ
नोंथाङा खोनादों ना
खोनादों नोंथां
औ नोंथां आङो नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय
अ नोंथां
औ ओ आङो नोंथांनियाव दसे सम लानानै आङो नोंथांनिसिम दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदोंमोन नोंथाङा एसे सम होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां
औ नोंथां ओ बिब्दिब्ला जोङो दावबायनो होननो थांब्लाथ' जोङो मिथिखायो नङा होनब्ला ओ जे दावबायनाय होनोब्ला दा दाबसेनिफ्राय माने गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो जोङो दावबायनाय बुङो होननानै माने मिन्थियो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ नोंथां ओमफ्राय जोङो ओ दाव बायनानै मिथि मिथिनाया गेजेर जानो नांगौना नोंथां
औ नोंथां आरो जोंनि देहानि थांनायबो जोबोद मोजां आरो दावबायनायासो देहाखौबो फ्रेस खालामो आरो जोंनि ब्रेइनखौबो माइन्दखौबो
औ औ
फिया हबां गिदिंनो थाखाय गोजोन होयो आरो आरो फ्रेस खालामो जोंनि मुंखौ। दाबबायनायनि बिदिनो गोबां मोजां-मोजां जायगा।
औ नायनो हायो।
औ नोंथां।
ओमफाय जोङो ओ दावबायनाया माने ओ मानसिनि जिउआव माने जोबोर गोनां आयदा। जानानै फैबाय आरोना दा आथिखालाव।
ओ जार। दावबायनायजों लोगोसे जोङो गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौबो मिथिनो मोननाय जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां ओमफाय दानि मानसिफोरा माने। गिदिङो आरो गिदिङोबा दावबायो आरोना ओमफाय गोदो माने बारा दावबायनाय जायामोन। माने गोदोनि दिनावसो माने। ओ दाबसेनिफ्राय दाबसे बेसिम थांनो थाखाय माने। थाबायनानैसो थांनो गोनां जायोमोन आरोना बा ओमफाय दैमा- दैसा। हेफाजाबजोंसो माने नाव उनु बानायनानैसो माने। दाबसेनिफ्राय माने गुबुन- गुबुन ओ जायगासिम बा। थांनो हायोमोन बा दावबायनो हायोमोन आरोना।
औ आरो गोदो गारि-मथर बिब्दि जाहोनाय। जोङो बारा बिदिनो दावगा दावबायोमोन औ। नाथाय आथिखालाव जोङो औ। दावबायनो होनब्लानो आथिखालाव। गारि-मथरजों जोङो दावबायनो हायो बाइकफोर जोंबो थांनो हायो जों खाथि। खाला मोजां मोजां पार्क फोराव जायगा दं।
औ। आथिखालाव माने गारि- मतरनि आंखाल गैयि जानानै फैबाय आरो ओमफाय। ओ ससे बबेयावबा थांनोब्लाबो माने। गारियाव गाखोनानैसो थांनाय जायो आरो दानिया।
ओ नोंथां।
औ। ओमफाय गोदोनि बादि माने थाबायनानै थांबांलिया आरो मानसिफोरा ओमफ्राय जोङो। दावबायनायनि गेजेरजोंसो माने गुबुन-गुबुन। मानसिफोरनि रायज्लायनाय राव बा आखल-आखु, नेमखान्थि बायदिफोरखौबो माने मि। थिनो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जोङो।
औ नोंथां। दावबायनायनि बिदिनो गोबां मोजां-मोजांफोर जायगाफोर दङ'। नोंथाङा खोनादोंना? बिदिनो गोबां मोजां-मोजांफोर माबाफोर दोङ आरो।
ओ।
जायगाफोर दङ पार्कफोर दङ आसामनि गेजेरावनो। जेरै मैना पुखुरि आरो दारागाव। सौकि आरो जोहोलावफुरि औ।
औ आथिखालाव ओमफाय दावबायनाया मोनसे औ।
औ इदिनो प्लानगोजालि मोजां- मोजां। शिलंफोरबो दोङ' आरो अरुणाचल प्रदेश। बेफोराव माने जोङो थांनो हायो आरो बिदिनो मानिखौ प्रेस खालामनो दावबाय हैैनो हायो।
नंगौ। औ। ओमफाय आथिखालाव माने दावबायनाया मोनसे गिदिर आयदा जानानै फैबाय होनजायो आरो मानो होनब्ला। ओ नोंथां ओ गुबुन-गुबुन माने मानसिफोरनि ओ। आसार-खान्थि, नेमखान्थि, राव रायज्लायनायफोरखौबो माने मिन्थिनो। हायो आरो
औ बिदिनो आथिखालाव स्कुल कलेजफोरावबो स्टुडेन्टफोरखौ लांनाय जाबाय दावबायनो।
औ ओमफ्राय जोङो माने ओ बिजाबफोराव माने जेखौ फरायनानै मोनो बेखौ माने जोङो मेगनजों नुयोब्ला माने साबसिन मोजाङै जोङो माने मिथिनो हायो आरोना।
औ आरो बिदिनो आथिखालावथ' स्कुल कलेजफोरावबो लांनाय जाबाय।
औ नंगौ। ओमफ्राय जों बिदिनो दावबायनायनि गेजेरजों माने गुबुन- गुबुन जायगानि गुबुन -गुबुन राव आखल आखु नेमखान्थिखौ माने नायनानै जोङो जोंनि गियान आरो सानस्रिखौबो माने फुवारनो हायो आरो।
औ नोंथां। बिदिनोथ' आथिखालाव दावबायनाया गोबां मोनसे इम्परटेन्ट आयदा जानानै फैबाय आरो। बिनिखायनो स्कुल कलेजफोरावबो स्टुडेन्टफोरखौ लांनाय जाबाय गोदान- गोदान जायगा फोराव दावबायनो बिदिनो लाङो आरो।
औ फालांगिफोरनि थाखायबो माने दावबायनाया जोबोर गोनां आरोना। होनब्ला दावबायो मोनो आरो ओमफ्राय माने गिदिङै ओ मानसिफोरा बारा बाथ्रा मिथिनो हाया नालाय गिदिंनि मानसिफोरा माने ज जाय माने जेखौ गोदोनिफ्रायनो नुबोदों बा सानबोदों माने बे बेखौनो थार होननानै साननानै लायो आरो।
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां औ? ओमफाय माने ओ दावबायै मानसिफोरनि गोसो ज माने जों जेब्ला माने गुसेब जायो आरोना ओमफाय दावबायग्राफोरनि गोसोआ माने गुवार जायो। खोनादोंना नोंथां? औ। ओमफ्राय आथिखालाव दावबायनाया माने जोबोर औ, औ नोंथाङ खोनादों उम
औ, औ
माने आथिखालाव दावबायनाया माने जेबो गिदिर बाथ्रायानो नंला आरो। ना मानो होनबा दानदिसे समावनो जोङो माने गोजान जायगाफोराव थांनो हानायनि राहा दोङ आरो। आथिखालाव जेरै जोङो ट्रेन, बास फ्लाइट ओमफफ्राय नाइट सुपार बास बायदिफोरजोंबो माने जोङो ओ गोजान -गोजान जायगाफोराव थांनानै दावबाय हैनो हायो आरो। औ ओमफाय खाथि खालाफोर जोङो माने थांनो बा दावबायनो थाखायनो माने जोङो आथिखालाव माने गोदान- गोदान गारि मथरबो ओंखारदों आरो। जेरै बेटारि गारि ओ टेम्पुफोराबो दङ दनै
मा हाल आरो औ औ खोनादों नोंथां नोंथां खोनादों ना
औ नंगौ नोंथां।
अ दावबायनायजोंनो बिदिनो जोङो देहा सोलेराबो मोजाङै थायो आरो जोंनि गोबां बेराम आजाराबो खारो
नंगौ औ नंगौ नोंथां
ओमफ्राय सिगाङो माने बांसिननो रिस्कफोरखौबो नुनाय जायो आरो बारा माने नुखाालानो आरो बिनि मा होनो दा माने बे स गारि गारिसो फैदों नालाय जिहेथु बेखौ बांसिन बाहायनाय नुयो आरो ना नोंथां
औ औ मोजां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादोंना हेलौ' नोंथां नों गाखोना दङमोन
खोनादोंना
औ खोनादों नोंथाङा